औ हेल नोंथां
औ मोजां खोनादों ना
औ खानादों दे
औ औ औ दा होमब्ला जोङो डाइरेक्ट टपिकआव आवगायनोसै नामा
औ आवगाय जागोन दे
औ जों जे जोंनि गामियारिनि माखासे माने आबाद मावनाय बेफोरनि सायाव माने सावरायनो लादों नङा होनबा
औ औ लादों
औ जेनेबा गोदो मामोन आरो आथिखाल दा मुगायाव मा सोलिगासिनो
औ औ औ अ दे
आङो जागायनोसै
औ दे दे
जोंनि गामियारि ओनसोलावथ सिगां जेरैमोन बेनिफ्राय एसे माने एसे डेभ्लप सिस्टेमाव सफैबाय मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा सिगाङावहाय हाल एवोब्ला मानि नांगोलजोंहाय जेनबा एवोमोन ना नोंथां दा बेफोरबायदि सिस जेनेबाथ' आथिखालावहाय ओ ट्रेक्टरजोंसो एवजोबो ना ट्रेक्टर फावार टेलार बेथ' दानि मुगायाव बेजों सोलिजोबबाय आरो लोगोसे ओ आरोबाव माइ जे गायखांनानै मोनहैयोबा हानाय समावबो माइ हानाय समावबो जे हाग्रा मेसिनाबो जोंनि ओ जोंनि मुगायाव माने आथिखाल मुगायाव माने जोंनि गामियारियावबो माने फैबाय नङा मा
औ औ
दा दा बेखौ नुयोब्ला माने जोंनि जे दायो सावरायनो लादों माने गामियारि ओनसोलाव आबाद मावनाय आरो बायदि माइ जेखुनु जाया आबाद सिस टिमनो जा दुब्लि फोथाराव मावो जानाय दा बेफोरखौ सावरायनो लानायावहाय जे गोदो जोंनि दोरोङारि हिसाबै जोंनि मावनाय दांनाय ओ बायदि आइजें आइला जोंनि जोंनो हेबनाय माखासे जेनेबा जोंनो बानायनाय बेफोरबायदि नांगोल जुंगालजों एवनाया आथिखाल मुगायावहाय ट्रेक्टर पावार टिलार बायदिजोंहाय जेनेबा सोलिबाय थायोब्ला जोंनि दोरोङारिया लासैनो गोमालांगोन होनना जेनेबा आंबो सानो आरो औ औ नंगौना नोंथां
नोंगौ गोमालांगोन
औ औ माने ट्रेक्टरजोंबो मावनाया मावजायो बेबो गाज्रि नङा नाथाय सब माने दायो आथिखाल मुगायाव माने ट्रेक्टरजों मावनानै जे जोंनि नआव थानाय गासैनिबो नखराव थानाय बे मोनसे जेनेबा नांगोल जुंगाला माने गोदोसोनानै माने मा बायलांसै जिलांसै
औ
नाय बादि जालांनो हमबाय आरोखि हो औ ओरैनोथ जोंनि गामियारियावहाय इ एसेबां जौगानाय नंद्रायाब्लाबो दानियाहाय माने थाखा फैसाफ्राबो जोंनि गामियाव गामियारियाव ओरैबायदि जाबाय माने आबाद मावनो थाखाय माबा मोनसे मावनो थाखाय मानिे जोंनि गामि ओनसोलाव गासिबो सुबुंफ्रा नङाब्लाबो माने खावसेनि बांसिना माखासे बायदिसिना प्राइभेट लनफोर माने लन कम्पानिफोरनिफ्राय लन लायै लायै माने मावग्रा जाबाय नालाय दा बे सिस्टेमावहाय आं सानो आरोखि
औ
जुदि जेनेबा खायफा मानसिया मावनो दांनो हानाय एबा माने थाखा फैसा एग्रे बाग्रे दंखानाय मानसिफोरा जुदि ट्रेक्टरजों मावोब्ला बेखौ जों माने एसेबां बुंद्रनांगौ गैया आरो बुंखानांगौबो गैया होनना सानो माने जायफोराहाय थाखा फैसानि एसे जेंना नुजाथियो आरो हाया माने बिसोरबो जुदि बैफोरबायदि माखासे सरखारनि नङाब्ला माखासे प्राइभेटनि गोबां सिस्टेमनि लन होग्रा ओंखारबायना नोंथां ओमफ्राय उम बेबायदियाव जुदि लायोब्ला लानानै बै जे गाव जे हायामोन गावनि खुद मोनसे थाखा फैसाजों बे लन लानानै ट्रेक्टर होबाय बे बायदिसिना आबाद मावनायावनो होबाय खस्थ' खालामबाय दा बेबायदियावहाय जोंनि नखरफोरा माखासे दोरोङारि आगजुजों खस्थ' खालामा लासे बेफोरबायदि मावनायावहाय माखासे गेरेबनो हमदों आरोखि माने खायसेबा नों मावदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जायासै नाया बेबायदि सिस्टेमाव फैदों आरो जों गोरिबफ्रा गोरिबयैनो औ जों गोरिबफ्रा गोरिबैनो थाबाय थाबाय माने थाबाय थाबाय होननाया बेयावनो जादों आरो नोंथां माखासे आंनि साननाय आरोखि बे
औ नंगौ
औ औ दा आं सानो बेखौनो औ माहाजोनफोरा एसे गोनां गोजौ थाखोनि मारसिफोरा डेभेलप एबा नखरफोरा माने खिनिखौ गावनिखौ मालाय ट्रेक्टरफोरजोंन जिखुन जाया दानि आथिखालनि मेसिनफोरजों ओ निउ टेक्नलजिनि मुगानि मेसिनफोरजों होनाया एसे आलादा खोथा बेखौ बुंनांगौ बारा गैया नाथाय जोंनि गोरिबफोराहाय मानि थोजासे जुदि गावहा हानायखिनि गैयाब्ला ओरैबायदि जुदि माखासे लन एरि माखासे रिन दाहार फोर लानानै गगाब सगाब मालायफोरजों खारफानो सानोब्ला गोजौ समान सानोब्ला दा बेबायदियाव जोंनि माने गोरिब फोराहाय गोबां गोदो सोयो आरोखि नखरफोरा
औ
जेंना नुजाथियो दा आङो बे दानि आथिखालनि आबाद मावनायाव बेखौनो सानो माने जौगानाया जौगादों गाज्रिद्राय जायाखै सिगां समावहाय साननाय हनायफ्राबो इसेबां मानि बारा जायाख दानि समाव आथिखालाव दुब्लिफ्राबो माने बारा लांदां थाद्रायला सोरबा बिदिनो मालाबा माइ गायखांबा बायदिसिना जुखाम आबाद फाथो आबाद मावो ना बिदि जायो औ दा नोंथाङा मा सानो जेनबा नोंथांनि गामियारि ओनसोलाव दा माबायदि सोलियो आरो नोंथांनि आइदिया मथे आंनिसिम मा होनो सानो
जोंनियावबोथ बिदिनो नोंथांबुंनाय बायदिनो जायो माने गोबां मानसिफोरा टेक्टरजों एवो मिस इउस खालामो
औ
बांसिनानो माने आथिखालावलाय बहाथो सोरथो खस्थ खालामबावनो खस्थ खालामनो गोसो गैला औ गराय नुवा सिंबायो ओननाय नङा मोन दङ होनबा नोङा
औ नंगौ सैथो
अ बेखायनो माने मेसिन दं मेसिनजों एवगोन माथोखाया आरो खस्थ खालामाव ओमफ्राय बिदिनो थाबबो जायोना बुस्थुआ एसे मेचिन जाबाय नालायथो
औ थाबैनो जायो नंगौ
औ घन्टासेनि खामानिखौ आदा घन्टायाव फोजोबो बा बिदिनो साननैनिखौ सानसेयाव फोजोबनो हायो ना मेसिनाहाय
औ नंगौ
जास बे नोंनाव रां थानांगोन आरोना रां थाबानो बो गासोबो जाजोबो अब्लाबो गैयैफोरनि थाखाय एसे प्रब्लेम नुजाथि बियो आरना गोनां आथ गोनां मालाय हाखासिगोन
औ औ औ गोनाङाथ गोनां हायो औ
जोंखैजाय माने बिदिनो मिसिनजों एवो इदिनो मा माइखौथ जोंखै मिसिन फैथवाखै र हानायखौहाय आखाइजोंनो हागासिनो दं दामानि एसे बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव फैगोन नामाथाय ना देग्लाय बोसोराव नो फ फैगोन नामाथाय जिखुनु जाया माराखौ खिन्थु मिसिनजोंनो हायो आरो ना मिसिं जोंहाय मा मेसिन बे दालाय ओरै सोनानै माबानाया जिगाब आलदा माइ आलादा गखायोना
औ नुयो जोंनिथिंबो बेबायदिया दायो गोबां फैयो
औ मारा नाला आरो माने मुसुजों ओरै मारा नाला आरो बेखौहाय माय हानाय खिनथु आखायजोंनो हानानै दिबो बो खाङो दिहुनो दं जोंखि दाबो हालेवो फ्राय माने खम जाबाय आरो हालवनाया हबाबो मोसौजों हालवनाया
औ नंगौ
बिदिनो जमा हमना ला ओरैनो पनसास घराव हमना ला दस घर बिस घरसो हालुवो माने आरो नांगोल जोंहाय
औ
बांसिन मेसिन बाहायो आरो माने
दा नोंथां बुंनायाबो नोंगौ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो माने सम सफैब्लाथाय हालेवनाय बोथोरनिखौ हालेवनायनि जेनबा ट्रेक्टरजों हानाय बोथोरनियाव हानायनि आरो बै नों जे दा होनदों मानि बे माइखौ मारा होनाय
औ
बे मारा होनायाव जेनेबा मेसिनजों माइया थख आलदा आरो बै मा होनदों जिगाब जिगाबा आलादा थांनाय दा बेबायदि रोखोमनि मेसिनजों होयो
औ
जोंबो गोबां फैबाय फैनाया नों दा आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जे दायो माने घन्टासे माने गोबां घन्टा लानाय खामानिखौ घन्टासेयावनो हायो नङा होमबा
औ
जोंनि थाखाय मोजाङानो नोंगौ आरो दहाय आं माखासे बुंनायखिनि बाथ्राया बेनोमोन जे जेनबा जोंनि मानि एकदम गोरिब थाखोफोरनि थाखाय माखासे रांनि बेबस्था गैयाब्ला बायदि बायदि जेने बा आं दहाय बुंनायबादि बिखौ लानानै खामानिखौ आवगायोब्ला माने खायफाया सोरबाया जौगागोन आरो सोरबाया गेरेबगोन नङा हो बा नखरा दा बे जाबाय मोनसे बेखौथ माने जों गोरिबफ्राबो नेउसिनानै थांखानांगोन नै जाहाथे एसे एनै जों माने एसेनिफ्राय एसे माने आपग्रेद जालांनो हायो नङा होनब्ला आथिखाल मुगायाव
औ हायो हायो
हायो दा बेनोसै जोंनि गामियारि ओनसोलाव माब्लाबा बयबो माने सिगां समावथ जेनेबा एसे ज ज माखासे सावरि बादालि लेंनाय बायदि सिस्टेमै माराफोरखौबो होयोमोन दानियाव बेबायदि सिस्टेम गैला फाय दा जों दा सावरायनाय बिथिं बायदि गोदान टेक्नलजि मुगानि मा होननांगौ आगजुफोरजों होबाय नालाय औ
जोंजोंबो गैला बिदिया
औ औ
ओमफाय दैयारो नोंथांमोनखि दैया माबादि हेल नोंथांमोननि दैयाथ मोजाङै मोन ना दैया दैफ्रा प्रब्लेम जायाना
ए जोंनिथिं नोंथां दैया जुदि माने अखाया एसे मोजाङै हायोब्ला‌ एसेबां मानि जेंना नुजाथिया दायोथ एसे एसे अखा हादों माने थेवबाबो थोजासे फ्राय जाथवाखै आरो औ जुदि अखाया एसे
जोंखिजा माने हाजोनिफाय लाबोनाय नालायथो दैया
औ
अखा गोसाआव माने बै दि हाजोआव दै थेट बानाय ना बे बायो आरो माने माने बुखा गोसाबायदिया बुरजासिगोन बेबायनालायथो ओमफाय रानथो फिनसिगोन आरो
औ औ
मानिबो थेबाय थानांग जायो आरोै सपटाफ्रावरनो सानथा सानब्रैयाव अखााब गो गदिर गदिराबा थबाय थांगौ जायो।
औ ओ नोंथां
एसे रिंखिदिया प्रब्लेमानलाया आबाद मावनायफ्राव माने गामि गोलाव जायो नालाय थो गामि दरथाम जाहै माने जोंखिजाहाय
औ ओ औ‌ ओ
दा माने दैया मालाबा खम फैगोन बुरजिफैनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो दावराव जालायनाय जोमोन दैनि थाखाय एसे
औ ओ
जोंनियाथ बारु दैखराव मोनो र
औ औ नोंथां
आब्रुदों एसे दैननि प्रब्लेम होयो माने लास लासखै मोनफैजोबनो नागिरा दैेयाहाय।
औ नोंथां औ
दै रानै रानै माने रानथाफैयो आरो ओरै ओरैजाहाय गाहायफ्राव
औ नोंथां थारैनो दा होब्ला नोंथां
औ बुंलाय
दा समाबो जाबाय होनब्ला जोंनि जे गामियारि ओनसोलनि माखासे आबाद मावनाय दांनाय गोदान टेकनलजि खारफानाय खारफायै सिगां समाव माबायदि गोदोसोनायमोन दाबायदि जौगाखो बेनि सायाव सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ जासिगोन ना
औ जागोन दे जागोन दे जागोन औ औ
आ